औ नोंथां
औ नोंथाङा मा खालामबाय दं?
औ नोंथां ओरैनो दंथ'यो।
अह दा नोंथाङा ओ एसे सम होनो हागोन नामा मोनसे आयदानि सायाव आं रायलायनो हो नानै नोंनाव ओ कल खालामनाय जादोंमोन।
औ औ नोंथां सम होनो हागोन।
औ नोंथां आङो दा जाय आयदाखौ लानानै नोंनाव कल खालामनाय जादों बे आय दायानो जाहैबाय ओ बर' हारिनि ओंख्रि आरो जानाय लोंनाय मैगं थाइगंफोर बेफोरनि सायाव जों एसे सावरायलायदिनि नामा
औ नोंथां सावरायनो हागोन ओ बर'फोरनि जानाय लों नाय खाजाबा ओंख्रिफोर होननानै बुङोब्लाथ' जों थिखायो जे बर' हारिया गोबां रोखोमनि गावबा गावनि ओ ओंख्रिफोर दं बेफोरनि गेजे रावनो गोबां मख'जाथावफोर मख'जाथाव मख'जाथाव मैगंफोरखौ जों नुनो मोनो। जेरैबायदिहाय अनलाजों दाउ एबा सबाइजों साम' आरो नारजि अमा नारजि दाउ नारजि ओ बेबायदिनो नार्जि फोरखौहाय आलुफोरजों बा नारजि अमा सिजों गोसो बिदिनो जानो हायो ओ जों बेफोरखौ बाहाय गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम गावबा गावनि ओ जा रोंगौथि एबा गावबा गावनि गोसो बादियैहाय ओ संनानै जानायखौ जों नुनो मोन बोदों जोंनि बर' हारियावहाय बेफोर ओंख्रिफोरा गोबां रोखोमै मख'जाथाव ओ खामानि मावबोनाय बा मख'जाथावै सिनायथि जानायखौ जों नुनो मोनबोदों। बर' हारियावल' नङा खालाव बेफोर मैगंनि मुं खोनायोब्लानो गासैबो हारियानो मोनथियो जे बेयो बर'नि मोनसे मख'जा थाव खहाबथाव ओंख्रि होनानैहाय ओ जोंनि बे नारजि अमाफोरखौहाय गोबां रो खोमनि हटेल बा दखान गलाफोरावहाय आथिखालाव जानो मोननाय बा फाननो फाननायखौ जों नुनो मोनदों ओ बेफोरबायदिनो जोंनि जानाय लोंनायाबो जोंनि बर' हारिखौहाय गोजौ फारसे दैखांबोनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ बेफोरबादियैनो जोंनो गिबियावहाय ओ सबायजों साम' संनो थाखाय जोंनो साम'खौहाय नांग्रो जायो बे साम'खौहाय जों दैमा दैसा बा हाखर हाला फोरनिफ्राय मोननायखौ जों नुनो मोनो। नों गोदोनि बर' आइजोफोराथ' गोबां ना गुरनानै मोजां मोनबोग्रा आय हारिनि सुबुं होननानैथ' जों मिथिखायो ओ बेफोरबायदियैनो गुरनानै मोनबोयोब्ला जोंनि बर' आइजोफोराहाय बेखौ गोसोबादियै संनानै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन। ओ साम'खौहाय सबबायजों संनो थाखाय बेखौ साफायै सुनानै बा बेनि थाखोन बा खिथावफोर खौहाय मोजाङै दाननानै लानायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदियैनो बेखौ । सुखांनानै लानायनि उनावहाय ओ मोजाङै थावजों एवखांनानै लानाय खौ नुनो मोनो बेनि अन बेफोरनि उनावहाय जोंनो जा सबायखौ नांगौ जायो बेखौहाय दैयाव सोमनानै दोननायखौ नुनो मोनो जाहाथे बियो बेनि ओ नाङै जा बाख्ला बा बिगुरफोराहाय मोजाङै खारो आरो जानानै मोजाङै रुयो बेनि थाखायनो जों बेखौ सोमनानै दोननाय जा -यो बेनि उनावहाय बेखौ दैनिफ्राय दैखांनानै साफायै सुनानै लानाय खौ जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय बेखौ संनो थाखाय जोङो दैयावहाय ओ गोदौहोनानै संबाय थानायखौ जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय बेयो मोजाङै रुयोब्ला बेखौ सागं जों सानानै ओ गुरै मिहि खालामजोबनानै गुन्दै खालामनायखौ नुनो मोनो बेनि उनावहाय बेयाव नांगौ जानाय जा खारै संख्रै बानलु बेफोरखौ होनानै मोजाङै गोदौ होनायखौ नुनो मोनो बेनि उनावहाय एवफ्रामनानै लानाय जा साम बेखौहाय होनायखौ नुनो मोनो बेबादियैनो जों गोबाव सम संखांनायनि उनावहाय बेखौ जानो हानाय जानानै फैयो बेफोरबायादिनो जोंनि बर आइजोफोराहाय खहाबथाव ओंख्रि संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो बर आइजोफोरा बेफोरबायदि गोबां ओंख्रि जानायनि अनगायैबो बर आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो खाबथिंनानै ओ हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगंफोरखौ खाथिंनानै जानायखौ नुनो मोनो बेफोरनि गेजेरावहाय खाबथिंनानै जानाय मैगं होननानै बुङोब्ला जों गोबां मुलि रोखोमनि बा मुलि हारिनि मैगंफोरखौ जानाय नुनो मोनो जेरैबादिहाय थास' बिथ्रि थासआबोथ जोंनि देहानि बा थैनि थाखाय जोबोर मोजां खामानि मावो । बेफोरबादियैनो जों नुनो मोनो ओ जारि जारियाबोथ जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां मानिमुनि आरो धरमफुल अन्थाइ बाजाब मायसन्द्रि बेफोरखौहाय जों गोबां रोखोमनि जानायखौ नुनो मोनो बरफोरखौ बेनि अनगायैबो जों आरोबाव ओ जाबावो जे हाग्रानिफ्राय नायागिरनानै बेफोरो जाबाय दिंखिया आ दिंखिया हेलांसि सिफुं लाफा सायख गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ जों हाग्रानिफ्राय खाबथिंनानै जानायखौ नुनो मोनो आ बेफोरबायदि -यैनो आरोबाव बर आइजोफोरा बा बर हारियाहाय गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोनाय मोनसे हारि ओ आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला जों जों सानो थाखाय बरफोरा ओ ला- -फा लाइ बेफोरखौथ जोंनि बर हारिनि मोनसे मोजां मैगं बा जाग्रा मैगं होननानै जों गोदोनिफ्रायनो जाबोखादों बेबादियैनो जों ओ गावबा गावनि नआवनो एसेब्लाबो खोनानाय जानायखौ जों नुनो मोनो बर' हारिनि ख्रि होननानै बुङोब्लाथ गासैबो मोनथिखायो जे लाफा ओ मैद्रु ओं ओंख्रि खौ जों जाबोखायो ओ बेफोरबादिनो गोबां रोखोमनि बरफोरा ओ दुन्दिया फालें सुखा बेफोरखौ आबाद मावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो ओ बेफोरबादियैनो बरफोराहाय गोबां खहाबथाव खहाब- थाव मैगंखौ जानाय नुनो मोनो नाजों नाजोंबो जों लाइ लाफाखौहाय ओ मेख्राइ मैगं संनानै जानायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदि जोंनि बर हारियाव गोबां रोखोमनि खहाबथाव खहाबथाव मैगंफोर दं नोंथाङा बे एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांनि ओनसोलाव हाय माबादियै बेफोर? ओंख्रिया गोहोम खोख्लैयो
ओ हागोन नोंथां। जिहेतु नोंथाङा गोबां ओंख्रिफोर आरो मैगंफोरखौबो आंनो मोजाङैनो बरनायना होलां हामबाय आरो मोनथि होबाय नोंथांनि सोलाव माबायदि ओंख्रिखौ मारै जायो बबेनिफ्राय मोनो गोबां मैगंफोरखौ नोंथाङा बुंलां बाय थारैनो नोंगौ नोंथाङा जेरै बुंदों जोंनि ओनसोलावबो बे एखे रोखोमैनो जोंनि बर‌ हारिया बा बर आइजो बेफ्रा मैगंखौ बुथुमनानै ओंख्रि संनायखौ आङो रोखायै नुनो मोनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव ओरैनो गोजां बोथोर आरो दैज्लां बोथोर बे मोननै बोथोराव गोजांनाय बोथोराव आलदा आरो दैज्लां बोथ राव गुबुन आलदा मैगंखौ मावनायखौ आङो नुनो मोनो ओंख्रि जानो थाखाय ओ नोंथाङा बुंनाय बाय बिदिनो हाग्रानि माखासे मैगंफोरखौबो बुथुमनानै जायो जेरै खाबथिंनाय मैगं होननानै नोंथाङा बुंदों बेफोरबायदि मै जोंनिजोंबो खाबथिंनानै जानायखौ नुनो मोनो ओ मेसें बोसोरबा गोजां बोथ थोराव फ्राय ओ आबाद मावनानै माखासे मैगंफोरखौ जोङो गावनो बानायनानै बा गायनानै लायो बै फोर मैगंफोरनि मादावहाय जेरै लाफा लाइ फा आ फालें मुला गाजर आरो बेबायदियैनो ओ मस्ला हारिनि जानानै नैबे दुन्जिया बेफोरबायदि आरोबाव बिनि अनगायैबो गोब बां ओ मैगंफोर जेरै बेसर बिबार बा बेसर आरोबाव बेबायदिनो ओंख्रि जाग्रा बिन ओमफ्राय मटर फान्थाव एम्बु बेफोरखौहाय जोङो मेसें बोथ थोर हिसाबै गायनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो बुंनो थाङोब्ला बैफोर मैगंफोरा जोंनि ओनसोलाव थानाय आबहावाजों गोबां गोरोबफ्लेनाय जानायलाय बेफोर मैगंफोरखौ रो गोरलैयैनो गायनानै मोनफुंनो हायो बेनिखायनो जोंनि ओ हारिनि मानसिफोरा बा जोंनि ओनसोलाव थानाय हारिनि मानसिफोरा बेफोर मैगंफोरखौ मावना नै गोरलैयैनो मोननो हानायखाय बेफोरखौ बांसिन गायनायखौ नुनो मोनो आरो मेसें बोथोराव बा गोजां बोथोराव। ओ मुंदांखा बरनि ओंख्रि होनना बुङोब्ला जोंना ओ ओरैनो अनला दाउ बेफोर अनला मेवाइ बेफोरखौ जों खोनायो आरोबाव सबाय दाउ बेफोरो आरोबाव ना फामफोर नाफाम बाथोन बुंना थाङोब्ला जोङो ओ गोरलैयैनो बरनि खा होननानै मिथिखायो ओ जुदि बुङो जि अनलाजों दाउजों ओंख्रि होननाय लोगो लोगो जों दाइरेक्ट सिनायखायो आरो खि बियो बरनि मोनसे जा ओंख्रि मोनसे आइडेन्टिटि बा सिनायथि आरो बे जोंनि हारिनिनो जे अनला ओंख्रि होननाय लोगो लोगो बेयो बरनि सि नैबेहा बाव रोखा फैयो बेबायदिनो नाफाम होननानै बुंनाय लोगो लोगो ओ बर' हारिनि सिनायथिया दाइरेक्ट फै ओंख्रिजोंनो। आरो बेबायदिनो ओंख्रि दंबावो बिदिनो सबाय दाउफोर बेफोरबो बर' हारिखौ रोखायै सिनायथि होनानै माखासे बर'फ्रा जानाय ओंख्रिफोर दा अनलाया मानो थाखाय मुंदांखा होनना बुङोब्ला ओ अनलाखौहाय जोङो फ्राय बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो ओ जानो गोथाव मोनबोदों आरो गावसोरनि खोसल बा आदब बाहायनानै माइरंनि फ्रायनो माबारै अन देनानै बेखौ अनला ओंख्रिजों सोलायहोनो हायो बेनि बे जुनिया बिखान्थियानो अनला ओंख्रिखौ ओ जुनियायै सिनायथि गोनां बा बयजोंबो मोन थि जानाय मुंदांख्रा ओंख्रि खालामदों होननानै आं सानो आरो। दा बे अनला आरो दाउ ओंख्रिखौ जुदि संनो थाङोब्ला माबायदि सङो बेखौ आङो ओ आं संफेराखैबाबो बिमा संनायखौ आङो नुयो आरो। एखमबा समाव खि अनला ओं ख्रि मारै सङो जेन'बा अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोङो गिबियावनो माइरंखौ ओ दैयाव एसे सोमनानै लाग्रोयो जेसेबां मानसि दङ' बेगनि ज'खाखौ नायनानै बे माइरंखौ सोमनानै लागोन आरो अबेबा मोनसे दैयाव एसे ओमबाय दसे सोमखांनाय नि उनाव बेखौ देयो आरो जोंनि बिमाया आं बेबायदि खालामनाय नुयो। आ दैनिफ्राय बोखांनानै बेखौ दसे दोननानै उवाल बा गाहेन ओम फाय दानि जुगावथ' उवाल गाहेनखौ नुनो नागिरला बेखायनो मा बे ना बाथोन देनानै जाग्रा थ'फि गिदिरफ्रावनो देनानै अनला ओंख्रि सं नाजायो आरो नाथाय गोबां जों नुनो मोनो आथिखालावहाय खाथि खाला न'खराव नायोबा सोरनावबा सोरनावबा ओ बे इलेक्ट्रिक ग्राइन्दिं मेसिन थायो। बेजोंबो ओ गुन्दै खालामनानै बेखौनो अनला खालामनानै जायो आरो।
औ
दोरोङारि खान्थि बायदियै जुदि अनला ओंख्रि होनना बुङोब्ला गोदोनि दिनाव आबै आबौ मोनाहाय बे खौ उवाल गाहेनाव सौनानै गुन्दै खालामनानै लायोमोन माइरंखौ। बिनिफ्राय जे गुन्दै मोनो बेखौहाय ग्लाब ग्लाब गोदौनाय दैयाव संनो थाखाय
ओ इसे इसे होनानै बेखौ बिदि रुनानै मोजाङै सङोमोन आरो। आरो बेखौ दाउजों जायोबा दाउखौ एवनानै होनसैमोन। ओ मेवाइजों जायोबा बेबायदिनो मेवाइजों बेबायदिनो अनलाखौ गोबां रोखोमै बा गोबां मैगंफोरनि गेजेरजोंबो जों होनानै जा नो हायो बेबायदिनो बर' हारियाव गोबां ओंख्रिफोर दं जायफोर माने हारिनि सिनायथि होयो। आरो जोङो जोंनि ओ गोदोनिफ्राय दोरोङारि सोलिबोनाय बे मोनसे हारिनि सिनायथि आरो बयजोंबो अनसायजानाय आरो आथिखालाव जोंनि बर' हारिल' नङा बेफोर ओ ओंख्रिफोरखौ खोनायोब्ला गुबुन मानसिफ्रा जानो नायनायो आरो जानायनानै बिसोरो गोथाव मोननानै थारैनो बाख्नायो आरो। बर' हारिनि ओंख्रिया थारैनो गोथाव माद आरो बयबो जानो हास्थायनायखौ बाव ओ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां ओ बर' हारिनि मख' जाथाव ओंख्रि बानायनो थाखाय जोंनोथ' ओ खारैखौ नांखागौ नङा होमबा नों
औ नोंथां नंगौ। अनला ओंख्रि बानायनायावथ' खारैखौ नांथारगौमोन आरो नङाबा मिलौनाया फैया होननानै जोङो
औ औ बे बे खारियाबो जोंनि बर'फोरनि मख' थाव ओंख्रि संनायाव गोबां रोखोमनि मदद खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नोंगौ नोंथां। दा नोंथां दाथ' जोंना समाबो जाबायमोन? बिदिब्ला ओंख्रिनि सायाव सावरायलायबाय जों गोबां मोनथिलायबाय। दा बे सम होनायखौ होनायनि थाखाय नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां नोंथांखौ आंनिसिमबो आंनिफ्रायबो गोबां रोखोमनि ओ रोजा रोजा साबायखर बावबाय नोंथां। नोंथाङा जे आंनो गावनि ओ जा बेसेन गोसा सम बेखौ एसे ब्लाबो होनानै आंजों गोबां मोजां बाथ्रा रायज्लायनायनि थाखाय। गोजोनथों नोंथां औ गोजोनथों ।